खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां
फुं समनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम हरग्रोनाय जाबाय
औ नोंथां।
बे समाव आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंजों दान्दिसे सम सावरायफानो हायो।
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला जोङो जोंनि हारिनि जि जानाय लोंनाय बा ओंख्रिफोर बेफोरनि आखौ लानानैनो सावरायलायनो नामा नोंथां
औ नोंथां।
औ। बिदिब्ला गिबियावनो आं नोंथांनिसिम एसे फोरमायनानै होग्रोनोसै बेनि उनाव नोंथाङा दा हारिनि जानाय लोंनाय ओ होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोदो गोदाय समनिफ्राय जोंनि बर' हारि हिसाबै जोङो बायदिसिना रोखोमनि जानाय लोंनायफोरखौ जोङो नुनो मोनबोदों नङा।
औ औ नोंथां
बेदिनो‌ दिनैनि समाव ओ जोंनि जिखिनि जानाय लोंनाय एबा ओ जेखिनि ओ बेदरजों लोगोसे जि जानाय बायदिसिना फिथाइ सामथाइ बा मैगं बेबायदि जानाय लोंनायफ्रा जोङो गोजौ थाखोआव जि आइ टेक मोननायखौबो जोङो समाव नुनो मोनबाय एबा जिउखौबो जों मोननो हाबाय
औ नोंथां
अमा बेदर बायदिसिना जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जों गोदो गोदाय समनिफ्राय जोंहा जेरैहाय हाग्रा बंग्रा बायदिसिनाफोरनिफ्राय जोङो बायदिसिना ना बा बायदिसिना जि फोरखौ जोङो हमनानै हानानै सुनानै खावनानै जाबोदों जेरैहाय जोङो‌ दुब्लि फोथाराव ओ खांख्राइ खन'नानै जानाय बा जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जि बर' हारिआव जोंहा खायसे बायदिसिना जोंनि एम्बु बायदिसिनाखौबो जोङो बर' हारि हिसाबै जों जायो नङा होमबा जो नोंथां बेबायदि खायसे जिबिफोरखौ जों हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय जेरै जेरैहाय खहा नेवलाय एन्जर बायदिसिना बेबादि जोङो खायसे खायसे फिसा फिसा जिबिफोरखौबो जोङो माने मैहुर खालामनानै दिनै समावबो जोङो जायो आरो
उम उम
थ' जोंहा जानाय लोंनायनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंहा खायसे जोंनि बर' हारिनि दोरोंआरि मैगं फोरबो दङ जेरैहाय जोंनि बर'आ बर' हारिनि दोरोंआरि मैगं होननानै बुङोब्ला जोंहा अनलाजों दाउ सबायजों साम' मैथाजों ना जों अमा जायबायदि मैगंफोरखौ जोंनि बर' हारिआ मालाबाबो माने नागार नागारनो हाया एबा बैफोरबायदि जोङो ओ जायालाबासिनो थानो हाया
औ नोंथां
दिनै गुबुन हारिआबो बा मुलुगनाङै मोनथिनो मोनबाय जे बै बेफोरबादि मैगंफोरा बर' हारिनि मोनसे दोरोंआरि मैगं होननानै दा ओ बैफोरनि मैगंफोरनि गेजेरावनो जोङो ओ अनला होननानै बुङोब्लाथ' बैफोर बे अनला मैगंआ जोंनि बर' हारिनि मोनसे ओ जानाय मैगंल' नङा बै मैगंखौ जायनाखि जोंनि बर' हारिनि मोनसे जाय जोङो गोथार जुदि खालामोब्ला बा गुबुननिफ्राय खैना गोदान लाबोनानै हाबा खालामोब्ला खालामनायाव जोंहा हाथासुनि होननाय मोनसे नेमखान्थि दङो बै हाथासुनि जोङो माने खैना गोदाननि आखाइनिफ्राय बै मैगंखौ माने अनला मैगंखौ जोङो संनानै जानाय जायो नङा होमबा नोंथां आरो ओ बेबायदिनो जोंहा सबायजों साम' जाय सबायजों साम'खौ दिनैनि समाव जोङो जानाय लोगोसेनो बा अनला मैगंफोरखौबो जों बा नारजिजों अमाफोरखौ जानायजों लोगोसेनो जोङो माने गुबुन हारिनि सिगांआवबो जोङो गुबुन हारिफोरनोबो जाहोनानै माने जोंनि बर'नि दोरोंआरि मैगं होनानै जों सिनायथि होनो हादों गुबुन हारिनो जाहोदों होनना बुङोब्ला जोंहा जेरैहाय बर' सुबुंफोरानो जेरै ओ गुबुन टाउन सहर नोगोरफोराव बायदिसिना बायदिसिना गिदिर गिदिर हटेल बा रेस्टुरेन्टफोराव ओ बिथांमोना जोंनि बर' हारिनि दोरोआरि मैगंफोरखौ संनानै जेरैहाय अनलाजों दाउ सबायजों साम' नार्जिजों अमा बायदिफोरखौ गिदिर गिदिर हटेलफोराव माने संनानै गुबुन हारिफोरनोबो माने गुबुन हारिनि सुबुंफोरनोबो जाहोनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो माने जानानै ओ बे जोंनि जि दोरोंआरि मैगं बेफोरखौ जोबोर गोथाव मोननायखौ फोरमायदों आरो बेजो बेजों लोगोसेनो जोङो जोंनि ओ हारिनि दोरोंआरि मैगं होननानै गुबुन हारिनि सिगांआवबो जोङो फोरमायनो हादों बा फोसावनो हादों
औ नोंथां।
दा बेनि लेखायैनो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो जोंहा बारि खनानिफ्राय बा हाग्रा बंग्रानिफ्राय जोङो बायदिसिना मैगं थाइगं जोङो खाबथिंनानैबो जाबोदों नङा होमबा नोंथां। बेेरहाय जोङो बुंनो थाङोबा धोरोमफुल होनना बुंनांगोन खारथि खारि होननांगोन मा। नि मुनि होननांगोन हाद्रि जवा होनांग बायदिसिना बायदि खौ जोङो बारि बालानिफ्राय हाग्रा बंग्रानिफ्राय हाबथिंनानै जाबोदों जायफोर फोर मैगं थाइगं बा खााबथिंनाय मैगंफोरा दिनैनि सानाव बा आथिखालनि समाव गम मोनबाय जे बैफोरबायदि मैगङा जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गोनांथार होननानै जों आथिखालनि समाव मोन्थिनो मोनो जेरै जोंनि उदैनि थाखाय मोजां धरमफोरबो जोंनि उदैनि थाखाय मोजां बेबायदिनो फा जोंनि देहाखौ मोजां खालामो बा सानायानाय सुनाय बायदिसिना बैफोरबायदि गोबां बिथिङाव माने बैफोरबायदि मैगं थाइगं खााबथिननाय मैगं थाइगंफोरा माने जोंनि देहा सोलेराव गोबां खामानि होयो होननानै जोङो दिनैनि समाव मिथिनानै मोनबाय
औ नोंथां
जायनि जाहोनाव जोङो गोदोनि दिनाव मोनन्थियामोमब्लाबो गोदोनि समफोराव जोंनि आबै आबौमोना आइ बाबा मोना माने बै बैफोरबायदि मैगंफोरखौनो हाथाय बाजाराव मोनसे मैगंफोरखौ बायनानै जास्ल्रायस्ल्राय बैफोरबायदि फोरखौनो जायोमोन आरो मोनथिस्लाब माने गोदोनि समाव बेफोरबायदिनो गावनि देहा सोलेराव बैफोर मैगंखौ जानायनि जाहोनाव गावनि देहा सोलेराव माने जेबो बेमार आजार सोमजिनो थामोन आरो देहा
औ
बे गोदो गोदायनि गोबां रोखोमनि बेबायदि बेमार आजारजों भुगिननाय जोङोुनो मोनामोन नङा होमबा नोंथां?
औ औ
बेबायदिनो आङो दिनै एसेब्लाबो माने नोंथांनि सि गावबो फोरमायबाय जे जोंनि जि बर' हारिनि जिबायदि दा बेबायदिनो जिब जुनारफोरखौ हमनानै जानाय। बा ना खांख्राय जानाया मैगं थाइगं हाबफिननानै जायो बेायाव नोंथांनोबो आं एसे फोरमायबाय आरो नोंथांनिफ्रायबो मोनथिनो लुगैगोन बा नोंथांनि सायावबो आङो सोंथि सोंगोन जे नोंथांमोननि बे जोंनि जिखिनि गोदो गोदायनिफ्राय जि बारि बालाफोराव हाबथिंनानै जानाय मैगं जेरैहाय धरमपुरनि फाथ्रिलुवा बायदिसिना मैगं थाइगंजों लोगोसे। जि जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि मैगं जेरैहाय अनलाजों अनलाजों सबायजों साम' मैथाजों नना बायदि मैगं थाइगंफोरखौबो नोंथांमोननि ओनसोल बेबायदि जोंनि हारि हिसाबै बाहायनाय जायो नामा आरो नोंथांमोननि जेरैहाय आं हाग्रा बंग्रानि मैगं थाइगंफोरनि मुं मुंखलांबाय बैफोरबायदि मैगं थाइगंफोरखौबो नोंथांमोननि ओनसोलावबो मोननाय जायो नामा बेनि बागै नोंथाङांनो एसे फोरमायना होगोन नामा
अ निस्सय नोंथां आंबो जोंनि थिंजायनिखौ फोरमायनोसै जोंनि माने ट्राइबेल हारिया मा रोखोम जायो आरो मा रोखोम सोलिबोबाय थादों बे जोंनि एरियाथिं बेखौ निसय आं नोंथांनो आंबो एसे फोरमायनोसै जानाय लोंनाय होनोबा दाथ' जों ट्राइबेला आगोलनिफ्रायनो जेनेबा बेगेरलिया माने हाग्रा बंग्रानिफ्राय आ बाव थाखानाय मानसि हिसाबै माने हाग्रा बनाय'खौनो साबसिन मोजां मोनो होनजायो जों बर'आ माने नो जों फार्स्ट बर' हारिया थिनाया हाग्रा थावसो थानाय जायोमोन हाग्रा सिफायनानै हाजो खाथि बेफोर फसा खाथि बेफोराव थानाय जायोमोन बेफोरनिफ्रायनो बर'फोरा माने दैसाजोंं ना गुरनानै जानाय ना हमनानै जानाय आरो मैगं हाग्रानि मैगं जेरै खेरादाफिनि सिब्रु सिबुं मैगं एलासि मान्दै बेफोरखौ खानानै जाबोनाय आगोलनि खायनो जोङो नुबोबाय थादों। नाथाय दासिमथ' दङ बेफोरो जोबनानै थाङाखै गोदो जिरिै आबै आबौमोनहा सोलिबोदों बे नेमखौनो बर' हारिया गासिमबो मान
नंगौ नंगौ औ
बाहायो आरो बेहायथ' जेनेबा मेसिन बायदिसिनाथ' गैयामोन। बे हिसाबै थावफोरखौ बारा जानाय जायामोन। गोदो जोंनि आ बांसिन माने रुनाय जायोमोन। आरो इमान माने मोन मोननो थाङामोन। थावफोरखौ गाव गावनो आबाद खालामनानै बे फोर फोनानैसो बेफोरखौ माने फेरेदनानैसो जायोमोन। गोदो ओमफ्राय बे हिसाबैखौ बांद्राय बाहायनाय जायामोन माने गोबां मोना हिसाबै बांसिन रोंनाय जायो। खारै मैगं दासिमबो दा जोंनि एरियायाव खारै मैगं जानाया सोलिबाय थानानै दं।
नंगौ नंगौथार औ
खारै जायो अनला खारै जायो ओमफ्राय आरो बै मुलाफोरखौ खारैजों बाहायनाय जायो। खारैजोंनो संनाय जायो थाव बाहायनाय जाया बारा दा जोंनिनो दाबो जोंजोंबो सोलिबाय थायो आरो माने बर'फोरा बांसिन थाव होननायखौ जायामोन दानि आजिखालिनि जुगाव थाव बाहायनाय जाबाय। दा माने दानि जुगनि बाहायनायखौबो बाहायो माने आगोलनिखौबो माने गाराखै आरो रुनानै जानाय खारै मैगं जानाय मैगं बुथुम जानाय बे ना नागिरनानै जानाय बेखौ दासिमबो जोंनिथिंबो माने नागाराखै दानिखौबो बाहायो गोदोनिखौबो बाहायो आरो माने गोदोनि बेथ गारनो हाया खारन बे जोंनि बर' हारिनि ट्राइबेलफोरनि आखल आखु होननानै बुंजायो माने हाग्रानि बुथुमनानै जानाय जेरै दिंखिया मैगं खानानै जानाय मान्दै मैगं खा जाय सिब्रु मैगं खानानै जानाय सिब्रु जानाय बेखौथ' जोंनि बर'निनो नेमखा बेखौथ' नागारनो हाया।
खोनादों नंगौ नोंथां। नंगौ थारैनो नोंथाङाबो नोंथांमोननि ओनसोलनि बागै जिबायदि जोंनि बर'फोरा जेरै जायो लोङो मैगं थाइगं खाबफिननानै बेखौ नोंथां सहज भागै गुरै रावै जि फोरमायनानै होलांबाय थारैनो नोंथांनि ओ फोरमायनायखौ आङो बुजिदों आरो मोनथिनानै मोनदों आरो नोंथाङा जि फोरमायदों गासिबो सैथो होननानै बुंनांगोन। नंगौ जोंनि हारि हिसाबै जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय गोदो गोदाय बांसिनैनो माने बेबायदि मैगं थाइगंफोरखौ खााबथिंनानै जोङो जायोमोन।
औ
आरो दिनैनि दिनाव जों मोनथिनानै मोनदों जे बेफोरबायदि हाग्रा बंग्रानि खारफिनाय मैगंफोरानो जेरैहाय नोंथाङाबो जिखिनि मैगंफोरनि मुंखौ लालांबाय आगोलावसो बफोरबायदि बिफंफोरखौ जानानै जों माने देहाखौ माने ओ जोङो एसेब्लाबो मोजां मोनो आरो जाय मैगं थाइगंफोरा माने ओ जेबो बायदिसिना रासायनालाय मुलि बायदिसिना
हासार बाहायनायनि सोमोन्दै
जायनि जाहोनाव जोङो बैफोरबायदि हाबथिंनानै जुदि जायोब्ला जोङो एसेब्लाबो माने बैफोर मेगननिफ्राय जिखिनि भिटामिन नांगौ बेखिनि भिटामिनफोरखौ मोननो हायो नङा होमबा नोंथां दा नोंथांखौ आङो सासे आइजो हिसाबै जानो हागौ नोंथाङाबो संनाय खावनायाव जोबोरखिनि आखा फाखा होन आखा फाखा आं मोनसे हाबाय दा बे हिसाबै बिथांखौ आङो जि जोंहा जोंनि बर' बर'नि जि दोरोङारि मैगं अनलाजों दाउ
औ
बे अनलाजों दाउखौ नों नोंथांमोना बा नोंथाङा माबायदि सङो बेखौ आंनो एसे फोरमायनानै होगोन नामा नोंथां
अनला दाउ अ बिनि अनला दाउ संनायावबो माने ओरैथ अनला दाउ जाया बेबो मोनसे संनायनि नेम थायो माने अनलाखौ मा जानो थाखाय जों माइरंखौ सोमनानै लाग्रोनांगौ जायो
माइरंखौ सोखांनानै लाखांनानै जोङो बेखौ दैखौ माने खेरखायाव फसरनाय जायो जेथि गलांङो देनायाव जाहाथे माइरङा लादुरा माने जाया स्राव स्राव मोजां फावदार जानाय बायदि जोङो दसे सम माने दैखौ खेरखायाव लखबनानै सरना दोननाय जायो बेनिफ्राय बेयो दसे दैया गखांजोबनानै एसे रानस्राव जाबा बेखौ जोङो उवालाव उवालाव देनाय जायो उवालाव देयाबाबो थौसि आ माने थौसियावनो देनाय जायो दानि ' उवालखौ बांद्राय बाहायनाय जाला आरो सोरहाबा मिक्सार मेसिना आजिखालि नि जुगाव माने मेचिनफोर ओंखारनाय जाहैबाय इलेक्ट्रिक बेखायनो किसुमान मिक्सार मेसिन बाहायनाय जायो
नंगौ नंगौ
खालामनानै दाउखौ दाउखौ जोङो दाउखौ बोथारनानै मोजां साफाखालामना लाग्रोनानै बे एवनाय जायो एवखां एवनानै दोनग्रोनाय जायो जों दाउखौ बेनिफ्राय आरो जोङो दै गुदुंखौ गुदुं फुदुंनानै लागोरोनाय जायो दाउ एवखांनानै दैया जाहाथे जायो होमबा ग्लाव ग्लाव जेनेबा मोजां गोदौसा रोफा गोनां जायो होमबा जोङो अनला गुन्दैखौ माने आखाइ फारसेथिं होननानै आखाइ फारसेथिं खादौ हमनाय जायो बेथु खादौखौनो बाहायोमोन बे आबौमोननि टाइमाव